औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो नोंथांआ दालाय?
औ दायो नोंथां आङो दसे फ्रियाव दंथ'यो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होन्नासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ रायजागोन नोंथां
औ आयदाया जाहैबाय जे गोदोनि सुबुं आरो दानि सुबुं बे जिउ खांनाय राहा लामायाव फारागथिया मा बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दा गोदोनि आरो दानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि बेलायाव जे फाराग थि नङा होमबा नोंथा बेखौ बुंनांगौ दा
औ औ नोंथां नंगौ
बेखौ जों नुनो मोनो जे गोदोनि सुबुंफोरखौ मिथिखागौ जे नोंथाङाबो गोबां दुखु जारला बा खस्थ'नि गेजेरनि जिउ खुंबोनायमोन सुबुंफोरा दा बेफोरनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा माखासे दानाय लुनाय आरो जिब जुनार फिनाय जि एम्फौ फिनाय आरो माखासे जि आबाद खेथि। बेफोरजोंबो गोदोनि सुबुंफोरा गोबांथार। समनिफ्रायनो जिउ खुंबोनानै न'खर सालायबोनाय। सुबुंफोर दा बेफोराव बुंनो थाङोब्ला दानि सुबुंफोरनि जि सुबुं ओ जिउ खुंनाय राहा जि गोबांथार। आग बारायबोबाय जे फारागथिया गोबांथार नुबोबाय जोङो दा बेफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा माखासे ओ जिब जुनार फिनानै जिउ खुंबोयोमोन। दानि जिब जुनार फिनाय आरो गोदोनि जिब जुनार फिनाय बेवहाय माखासे गोबां फाराग। खौ जों नुनो मोनो। दायो बेफोर फारागा जाबाय जे गोदो अमा फियोमोनबा दानि अमा फिनाया एसे माखासे जि बिगियानारि आदब खायदा। जों गावबो जेसेबां माने सोलोंथाइ लानानै जौगादों। जि रोंगौथि मोनदों बैफोरखौ लानानै दानि सुबुंफोरा अमा बा जिब जुनार सुबुंफोरनि जे गावनि एसे रोंगौथि नाय बेफोरजों एसे आलदा जायो दा जों बेखौ नुनो मोनो जोंनि बेंगलजों गोदोनि सुबुंफोरा माखासे अमानो आदार होयोब्ला माखासे थास' रुनाय। आरो ओंखाम बायदि आरिफोरखौ आग्लायनाय बेफोरखौसो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन। अमानो आदार महरै जगायो बा जाहोयो। जेनेरेसन बे जेनेरेसनाव गांसे जुनारफोरनि जे आदार माखासे जि बिगियानारि आदब खायदा जों दिहुननाय आदार। बेफोराव गोबांथार भिटामिन। मेडिसिन बायदि मिक्स खालामनाय थायो। दा बैफोरखौ दानि सुबुंफोरा जि जा देरनो थाखाय गोदोनि अमाफोरा बेफोर दानाफोरनि आदारफोरनि गेजेरजों जि द' दान स्नि दान बा दाइन दान बेफोरबायदि लायोब्ला नै दानि जि आदब बेफोरखौ बाहायनानै माखासे थाम दान ब्रै दान बेफोरावनो माखासे अमाफोरखौ गिदिर गिदिर फेदेरलाय जोङो जिब फाननानै माखासे रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरनो आ माखासे फारागफोरा आरो दानाय लुनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जों बांसिन दानि सुबुंफोरखौ दानाय लुनायनि दैयाव जों नुनो थांला दानि जे गोदोनि सुबुंफोरा जेसेबांखि माखासे गावनि आखाइजों मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय माखासे आगर आखाय बेफोरखौ एरनानै जि दायोमोन लुयोमोन बैखौनो फाननानै माखासे रां आरजियोमोन। बेफोरखौ जों गोदो नुबोयोमोन बा खोनाबोदों नुबोदोंबो एफा एनै। आरो जों दानि जुगावथ' दानाय लुनाय बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों इसेबां मानि जों नुनो मोनला। बा हानद्रेदाव टुइन्टि पारसेन्टखौल'सो जों नुनो मोनसै। बांसिनानो बिगियानारि आरब खायदाजों नुनाय माखासे मेसिनारि बेफोरजोंसो दानाय लुनायफोरखौ बांसिन सुबुंफोरा ओ दिहुननानै गुबुन हारिफोरनि दिहुननाय मेसिनारिजों दानाय मााखासे गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों हाथाय बाजारफोराव बायनानै गाननायफोरखौ जों नुनो मोनसै। दा गोदोनि सुबुंफोरनि माखासे जिउ खुंनायावहाय जे एम्फौ बेबो मोनसे ओ गोदोनि सुबुंनि जिउ सुंनाय राहामोन। एम्फौखौ जुदि फिनोब्ला माखासे जे एम्फौ फिथोब बेखौ जि बबेबा मोनसे खनायावनि बेवहाय जोङो माला सुनानै जोङो एम्फौखौ जि खनायाव दोननो गोनां जायोमोन। जुदि बै एम्फौआ सिखिरि महर होयोब्ला सिखिरि महर होनायनि उनावहाय सिखिरिया जेब्ला बिदै दैेगोन बिदै दैनानै अब्ला सिखिरिया जेब्ला बिरबाय लांगोन गावनो। बा माखासेया थैयोबो जों नुयो आरो जे बै सिखिरिया गिदिर दैलांनाय माखासे एम्फौफोरा ओ एम्फौ लासै लासैनो एम्फौ महर जायोब्ला अब्ला जों लासै लासैनो बेनो माखासे जि दाना जों जाहोनाय आदार इन्दि बिलाइ आरो माखासे जि थासुमलि बिलाइ बायदि बायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिलाइफोरखौ जोङो बेनो दा आदार हिसाबै जों जगायो
दा बिनि उनावहाय जों माने
माखासे बाजारफ्राव फाननानै जों गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनानै लायोमोन गोदोनि सम
आरो जे एम फौनिफ्राय मोननाय माखासे फिथोबफोर बैफोरखौबो ओ जि थावख्रि लुनाय बिदि खुन्दुं दिरुनाय बिबायदिफ्राव बाहायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा। दाबो जों खायबा एफा एनैखौ जों नुयो। खना खनला नाथाय दानि जि बाहायनाय जि एम्फौ फिथोबनि बाहायनाय बेखौ जों बांसिन मेसिनावसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरखौबो फाननानै माखासे रां आरजियोमोन गोदोनि समाव। आबादनि बेलायावबो माखासे गोबांथार गोदोनि सुबुंफोरा माखासे आबाद मावनायफ्रा एसे आलदामोन दानि आबाद मावनाया एसे आलदा। दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। अ नोंथाङाथ' जे गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय सुबुंफोरनि गोबां बाथ्राखौनो नोंथाङा बुंफोरथिना होलांखाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बेखौथ' बुंनोसै दासान्दि आङो गोदोनि आरो दानि बुङोबाथ' जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो जे दा जाहैबाय जोंहा मेसिनारि मुगायाव जोंहा गोबां मेसििन बा गोदान गोदान आदब खायदाफोरजों जोङो आबादाव आबाद बिथिङावनो होन जोंहा बबेबा मोनसे खामानियावनो होन मावनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ औ
जोङो जोंनियाथ' बुंनो थाङोबा गोदो बर' समाजाव जाहैबाय जोंना बे दाउ अमा फिसिनाय न'आव एम्फौ लानाय बिदिनो जि दानाय बेफोरनो आरो नङा होमबा नोंथां जे जोङो गोदो अमा फिसिनायफोरनि एसेबां आदब खायदा गैयामोन मानो होनबा जोंनाव जे अमा फिसिनायाव अमाखौ माबोरै फेदेरो माबोरै थाब मा आदार होयोब्ला थाब जानानै माबोरै फाननो हायो जों बिनि जेबो राहा गैयामोन आरो जोंनाव जेन जोंहा। अखल मिथियोमोन जोङो गुन्दैबा बे थास' दाना बायदिसिनाखौ हाना हानाय। बिदिनो लाव बायदिसिना हाना हानाय बेखौ होनानै जों फेदेरनांगौ बास बेल'मोन आरो नङा होमबा नोंथां दा जोङो दानि दिनाव जाहैबाय जोङो अमा फिसिनायाबो मोनसे जोंनि फालांगियारि खान्थि नङा होमबा नोंथा
औ नंगौ नोंथां
जे जोङो दानि दिनाव अमा फिसियोबा जोङो अमानि फारसे गोबां भायटामिन बायदिसिना बिदिनो दानि गोदान गोदान आदार जे गुन्दै सापर्ट बायदिसिना थाब देरनानै थाब थाब फाननो हायो आरो नोंथां दा आरो जोङो फालांगियारि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि जोङो रां राङरारि खान्थियाव माने जोङो गोदो खम बिबांनि दामावनो फाननो गोनां जायामोन आरो आरो दाथ' जोङो गोबां बिबां बा बेसेन बांनाय बे दाउ अमाफोरखौ जोङो गोबां बुरजा बुरजा रां मोनो आरो फाननानै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जोंहा जाहैबाय एम्फौनि बिथिङावनो होन जोङो। एम्फौखौ नोंथां फानो नङा होमबा जोङो एम्फौआ जाहैबाय जोंनि समाजाव जेन गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थायो आरो दासिमबो लाबोनायखौ नुबाय थादों जोङो। एम्फौ फिसियोबोला जोङो एम्फौ एम्फौआव खौ जेन जों एम्फौखौ फाननानै मोनो आरो जोङो एम्फौ। फिथोब बा बेखौबो फाननानै मोनो जोङो। एम्फौ फिथोबनिफ्राय आरो जोङो। इन्दि खुन्दुं बानायनानै जों बेखौबो फाननानै मोनो। आरो जोङो माखासे एम्फौ बिदैफोरखौबो खायसे जोलै दोननानै फाननानै मोनो। गोबां मोनोमोन आरो जों बिदिनो। ना नोंथां ओ जोंहाथ' गोदोनि आरो दानि
फारागथिखौथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो दानि जुगखौ बुंनांगोन। जेन एडभान एडभान्स होननानै नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ दा जाहैबाय जोंना खोथाया गोदोहायो जोंनाव इसेबां माने नलेज गैयामोन आरो बेफोरनि सायाव माबायदि खालामब्ला माबायदि जागोन। दाथ' बुंनांगौ वा जोंहा गोबां बाथ्रा दङ नोंथां जोङो जेन उनाव सावरायफिनसै नामा नोंथां। जोंना टाइमाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ। ओ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां।